हेल' औ खोनादोंं? नोंथाङा खोनादों ना?
औ आं खोनादों दे।
ओ जोङोहाय दायो बे समावहाय जानबुंनि सोमोन्दै जोङोहाय राय्लायगोन। नोंथाङा जानबुं होननानै बुं बुङोब्ला मा बुजियो जेनेबा।
जानबुं होननानै बुङोबाथ' दा जायनि गे-गेजेरजों टेक्न'ल'जि आरोना बेयो। जोङो खबर लाज्लायनो हायो बेवहाय जोंहा गोबां सुबिदा जाबाय जानबुंनि गेजेरजोंनो दाथ' आरो बेफोर बायदि गोबां बेवहाय एप्सफोर थायो गोबां रोखोमनि एप्सफोर थायो। खामानि मावनो हायो बेनि गेजेरजों खायफाबा जेरै आं बिदिन्थि होयोब्ला अवाटसाप आरोना। अवाटसापाव जों बि बिदिनो कल खालायलायनोबो हागोन मेसेज गेले लायनोबो हागोन सोरनोबा जेनेबा फैसा आरि दैथायनोबाबोथ' दानि जुगाव जेनेबा जानबुंनि गेजेरजोंबो बिदि ओ खालामलनो हायो आरोना इदि ओमफ्राय खायफा डकुमेन्टफोरफोरखौ बुंनो थाङोबा आरोना दा आगोल आगोलनि समाव खायफा बिलाइफोर हैनो गोनां जायोबा जों बिदि थांनानै हैयोमोन नाथाय दानि जुगावथ' अन लाइननि जुग नङा होमबा। दा अन लाइननि जुग नालाय बे जानबुंनि गेजेरजोंनो गासैखौबो मावनाय जायो आरो जोङोना। दाथ' खयेन होनोबाबो नोंथाङा बेवहायनो डकुमेन्ट खालाय खालाय पिडि एफ खालाय खालाय बा खायसे फट' फिखसारफोरबो जोंनो नांगौ जायोबा बेनि गेजेरजोंनो जोङो दैथायहरनो हायो आरोना गोजाननि मानसिनो नोंथाङा थाबनो बिदि खालामनो हायो स' गोबां माने सुबिदा खालामना होबाय आरो बे जानबुंआ जोंनि जिउआव। आं बेखौनो सा आरो ओ बेयो गोबां सुबिदा जाबाय नोंथाङा मा सानो फोरमाय जागोन बेनि सोमोन्दै।
औ आंनि साननाय बायदिबा आरो जानबुंङा जाबाय मोनसे माने खौरां दैथायग्रा होननानै बुंजायो आरोना मानो होनबाला जोंफोरो नुयो जे माने सिगां गोदो गोदाय सान दिनावहाय मा खालामोमोन बिदिनो खौरांफोरखौ दैथायनो थाखाय बा सासे मानसिनि माने खौरांखौ मिथिनो थाखाय माने बिदिनो लाइजामफोरसो लिरनानै हरोमोन नालाय बाट जोंहा दायो बे जानबुं जानायनिफ्राय जों मा जाखो माने बे लाइजामखौ हरलायनो गोनां गैला आरोना जेनेबा जोङो नायनो हायो बा आंनो माने हस्टेलाव थायो जेनेबा दायो आं गोजान जायगायावहाय थानानै हस्टेलाव थानानै आङो जोंनि बिमा बिफाजोंहा न'आव रायलायनो बा मा खालामनो हायो आङो मबाइलनि थ्रुयैनो माने आं रायजलायनो हायो आरो माने गोजानाव थानाय खौरांखौबो मिथिनो हायो आरोना मबाइलनि गेजेरजोंहा बिदिनो खबर लानो हायो बिदिनो खौरांफोरखौ मिथिनो हायो माने गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय माने गुबुन दाबसे जायगासिम माने बे खौरांखौहा माने दैथायहरो आरो आं बेखौनो सानो आरो मबाइला जोंनि थाखाय माने जोबोद माने मोनसे गोनांथि माने पार्ट जानानै हायबाय आरो जोंनि लाइफआवहा माने मबाइल गैयाबानो जेबो खामानियानो जाला बेबायदि जाना फैबाय आरो दायो जों नायनो हायो जे माने स्कुलफोरावहा बा फरायसालिफोराव जों नायनो हायो कलेजफोरावहा ओ माने अनलाइन क्लास जानायफोरखौ जों नुनो मोनो। आरो बिदिनो गोबां इम्परटेन्ट बेबायदिनो माने ओ नटसफोरखौबाबो माने ववाट्सापनि थ्रुयै ग्रुप खुलिनानै बेयावहाय हरनाय जायो जोङो नुनो मोनो माने गोबां इम्परटेन्ट जानानै फैबाय आरो। आरो लोगोसे जोङो मबाइलनि थ्रुहै जोङो फैसाफोरबो खामायनो हायो जेरै जोङो मानसिफोरा अनलाइन बिजनेसफोर अनलाइन फालांगिफोरखौ जों मावनायफोरखौ नुनो मोनो माने मबाइलनि थ्रुयैनो मावो आरोना ओमफ्रायो बिदिनो मानसि फ्रा ओ बिदिनो मबाइलजोंहा मा खालामनो हायो बिदिनो मावनो हायि खामानिफोरखौबो मावनो हायो ओ जेनेबा जोंफोरहा मबाइलजों मा खालामनो हायो ओ बिदिनो जोङोहा मा होनो कन्टेन्टफोर बानायनानैहा बा बिदिनो भिडिअ'फोर बानायनानै बिदि रांखावरिफोरखौ जों खामायनो हायो आरो जोङो गेमफोर गेलेनो हायो बेफोर बायदि माने जोंनो थाखाय माने मोजां माने राहा लामाखौ हो दों आरो बाट आङो सानो जे माने बे जानबुंआ जोंनि थाखाय माने मोनसे खहाबो लाबोयो आरोना आंनि बायदिबा आरो। नोंथाङा मा सानो जेनेबा? इयो जों खो माबादिहै माने गाज्रि गोहोम खोख्लैदों जेनेबा।
जोबोद मोजां बेथ' जाहैबाय जोंफोरा जेनेबा नंगौ जानबुंआ जोंनो गोबां हेफाजाब होदों बेफोर बायदि आगोलनि समाव जेनेबा लाइजामनि गेजेरजों गोबां बाथ्रा खोनथानो गोनां जायोमोन। खबर होलायनो गोनां जायोमोन बेवहाय गोबां समबो लायोमोन आरोना। गोबां सम लायोमोन। जोङो बिदि सोरबा थांलाय फैलाय मानसि दैथायलाय फैसा थाखानि बेलायावबो नाथाय जानबुङा बेफोर खेथ्र'आव थ' गोबां हेफाजाब होबाय ना नाथाय दा ससियेल मेडियानि जुग जाबाय बे जानबुंनि गेजेरजोंनो अब्ला जोङो माने बायदिसिना मोजां गाज्रि थायो आरोना बेखौ सायख'नायनि सायावसो जासिगोन दां नाथाय गोबाङानो गाज्रिखौनो माने नायो गाज्रिखौ सायख'यो आरोना जोंफोरा जेनेबा खामानिबो थायो गोबां नाथाय गोबाङानो दा एन्टारटेनमेन्ट भिडिअ' नायना थागोन बायदिसिना जाय माने जोंनि मावनांगौ खामानिखौबो थालांहोयो आरोना थालांहोयोबा जोंफोरा जेनेबा फरायनो गोनां सम दं आरोना हमनानै ला जों गासिबो साफ फरायसा नालाय जोंफोरा फरायनो गोनां सम दङ बेवहाय नोंथाङा जुदि फिलिम नायना थाबाय थायोब्ला नोंथाङा जुदि माबा मोनसे बिदि मबाइलाव खेला आरिबोथ' थायो आजि खालि गोबां एडिकसनबो जाबाय गथ'फोरा गोबां खेलाखौनो बिदि गेले गेले समा फुंनिफ्राय जेनेबा बा बेफोर बायदि माला मोना जाखो सान हाबखो बिदि गम मोनस्लाबलायि जालांबाय आरोना खायफायाथ' एसेबां एडिक्सनाव जानानै अब्ला बिथांमोना माने समखौनो माने हिसाब लालायनो रोंदिया। बेनिफाय फरायनायाबो थालांबाय गोबां खामानिफोराबो थालांबाय जिउआव माने बिसोरो खहा खामनानै लायो आरो। इनिफ्राय बिदिनो जोङो सोलोंनोबो हानाय गोबां खोथाफोर बा गो गोबां कन्टेन्टफोर थायो मबाइलनि गेजेरजों बेफोरखौ नायोब्ला खायफाबा कन्टेन्ट बानायनानै खायफाबा बिदि ससे ओ माने मबाइलनि गेजेरजों बिजनेस खालायनानै रां खामायदों मुलाम्फा खामदों। नाथाय खायफाबा जेनेबा बिदिनो गावबा गावनि टाइमखौल'सो लस खालामना लानाय जादों आरोना बेफोरो खहा जाबाय आरो बेखौनो बुङो आरो आं नोंथाङाबो फोरमायजागोन माबायदि मबाइला खहा खालामदों खायफानि जिबनखौ बुंजागोन
आंनि बादिब्ला माने बे जोंनि जानबुंआहा बांसिन जोंनि लाइमोनफोरखौहा माने गाज्रि खालामदों आरोना माने जेनेबा जों नायनो हायो जोंनि न'खरफोरावनो जोङो नुनो मोनो जे जोंनि फंबाय बिनानावफोरा बा जोंफोरनि न'आवहाय माखासे उन्दै उन्दै गथ'फोर थानाया मा जायो माने दानिया जानबुंजोंहा माने एडिक्टेड जाबाय आरो माने स्कुला गना फैनाय लोगो लोगोनो बिसोरनो मा जानबुं नांगौ आरोना बिसोरनो नायनो थाखाय माने कार्टुनफोर नायनानै मुभि फोर नायनानै बिदिनो बिसोरो गुबुन गुबुन भिडिअ'फोर नायनानै माने बिसोरो माने समखौ ओरैनो एंगारहोयो आरोना ओमफ्राय बिसोरोहा बिदिनो गेमफोर गेलेनानै एडिक्टेड जानायफोरखौ जों नुयो आरो बिदिनो जोङो नुनो मोनो जे माने बिदिनो जानबुंखो मानसिफोरा बिदिनो बाहायनो रोङा गाज्रि खामानिफोरावहा बाहायो। बेफोरनि थाखाय माने बे गाज्रि गोहोम खोख्लैदों आरो ना ओमफ्राय जानबुंङा जोंनि थाखाय मोजां मानो होनबोला जायनो बा ओ बियो हा जों माने नोंथाङा बुंखाबाय जे सिगाङावहा माने जोंफोर मिथियैफोरखौबो जोङो मिथिनो मोनो जेनेबा जोङो दाबसे जायगाखो जोङो माने मोथाङाव जों नुवाखैबाला जों मा खालामनो हायो जा जोङो बै जायगाखोहा जोङो नायनो हायो आरो जोङो दायोथ' मिथिखायो जानबुंवहा जोंहा दायो माने गुगोल मेप होननाय दङ' जे जायगाखौहा जोङो जेनेबा मिथिया जों थांफेराखै माबायदि लामाथिं थांनांगौ जों बेखौ मिथिया बा जोङो माने जानबुंनि थ्रुहै जों मा खालामनो हायो बे जायगाफोरखौ जोङो नागिरनानैहाय जोङो थांनो हायो बियो जोंनि थाखाय माने जोबोद मोजां आरो आरो लोगोसे जोङो हा दायो नुयो जे माने जानबुंआवहा बिदिनो अनलाइन क्लास फोर खालामनायफोरखो जों नुयो। आरो बिनिफ्राय जोङो मा क्लासफोरबो खालामनो हायो आरो बियो माने जोंनि माने दैलि लाइफआवहा माने मोनसे गोनांथि बायसा जानानै फैबाय आरो मोनसे गोनांथि मुवा बायसाहै ओ जोंफोरो जानबुंखौ जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि नु नुनो मोनो माने गुबुन गुबुन नामफोरावहा जों मोननो हायो आरो आरो बेयावहा माने गुबुन गुबुन माबायाबो रेम्पफोराबो बेलेग जायो जिबि रेम्पफोरा बेलेक बेलेक जायो आरो आरो जोंफोरो जानबुंनिफ्राय मेथाइफोर खोनासंनो मोनो बेफोरो जोंनि थाखै जोबोद मोजां आरो नोंथाङा जेनेबा बुंनो हागोन नामा नोंसोरनि न'आवहा बेसेबां जानबुं बाहायो?
दा बेखौ बुङोबाथ' जोंफोरा न'खराव जेसेबांखिनि सोद्रोमा दङ' आरो ना गासैबो माने बाहायजोबनाय जायो आरो बेनिफ्रायथ' जेनेबा बेफोरो ओ जानबुंङा गाज्रिबो जायो नालाय बोसोरब्रै बोसोरबा जोङो माने खामानि मावबाय थानो हाया मोनसे जोंनो गोबां समनि थाखाय अब्ला माने माने कुवालिटिफोराबो गाज्रि जायो नालाय बेनिफ्राय गोदान लानो गोनां जायो आरो ना बिदिनो मालाबा ओ जेनेबा जेसेबांखिनि मानसि दङ' बेनिसायबो बांसिन जायो आरो जोंफोरा ओमफ्रायथ' बुंनो थाङोबा गोबां रोखोमनि थायो गावबा गाव कुवालिटि रेमखौ लानानै गावबा गाव प्रसेसिंफोरखौ लानानै मोजां माने सोलिनो हानाय जानबुंफोरखौ नायनानै लायोबा मोजांसिन जायो आरो जेसेबांखिनिनि दामनि लागोन नोंथाङा माने जेनेबा ओ बांसिन दामनिया बांसिन मोजां खामानि होगोन आरो बेखौ आं सानो आरो औ
बिदिब्ला जोङो बे जानबुंनि सोमोन्दै रायलायनायखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै।
औ दे जागोन।